खोनादों नोंथां बुंलाय।
दे जोंहा दिनै ओ बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे माने सावराय। रायदिनि।
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
ओ बर नोंथाङाथ' मिथिखायो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोदों। बिसोरो ओ गावसिनि जिउखौ। खौ खुंनो थाखायनो जेनेबा गावसिोरनि जिउखौ दैदेननो थाखायनो बिसोरो आब। आबादखौनो गाहाय होननानै मावबोदोंमोन बिसोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो गावसोर जानाय। जेनेबा गावसोर न'आव जानायनि अनगायैबो बिसोर आरो फाननो थाखायबो जिउखौ खुंनो थाखायबो बिसोर आबादखौ मावबोदों नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ। बेफोरबायदिनो बर'फ्रा गाहायै माइ आबादखौनो मावो। बिसोरो बिसोरो माइ आबादखौ जेरै दैज्लां। दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो बिसोरो जेनेबा बर'फ्राथ' गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ मावोना आसु माइ माइसालि माइ बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन माइ मावो बिसोरो नोंथाङा। एसे फोरमायनो हागोन नामा बर'फोरनि जेरै आबाद मावनायनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां जेरैबायदि नोंथाङा बुंदोंना माइ आबादानो बरफ फोरनि गाहाय नोंगौथो सैथोमा थारैनो माइ आबादानो बर'फोरनि गाहाय आबाद। बर'फोरा गुबैयै माइखौनो जानो थाखाय गायो। आरो बे माइ आबाद। खौ मावनायनि गेजेरजोंबो गुबुन गुबुन जेरै मैगं थाइगंनि आबाद। आरो बिनि गेजेरावनो जों हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय मैगं थाइगं बेफोरखौबो मानेखि बर'फ्रा बै ओंखामजों जाफानो हिसाबै गाय बुथुमना लायो आरो मिथिंगानिफ्राय
औ नंगौ नोंथां नंगौआ।
बर'फोरा मिथिंगायाव सोनारना थाग्रा हारि बिनिखायनो बिसोरो दैमा दैसा हाजो खाथियाव थानानै रायजो जाग्रा हारि आरो बे हिसाबै जेरैबायदि आबाद मावो आबादा मोननै रोखोमनि थायो जेरै माइ आबाद आरो माइ आबाद। जों लोगोसे जेरै माइ आबादखौथ' दैज्लाङाव मावनाय जायो नालाय। बेनि अनगायै जों मेसेङावबो गोबां आबादफोर मावो जेरै सिबिं सबाय। बेफोरो बेफोरखौ आरो आरो बेफोर मैगंफोरखौ माने। बर'फोरा माखासे बिजनेसावबो जों माव बिजनेस खालामनायबो नुनो मोननाय जायो आरो बेफोर बिजनेसखौ न'खरखौ सु सुंथानो थाखाय मानेगे जोंखौ जौगाहोयो आरो एसेबाबो। आरो आथिखालावथ' आबाद होननाय आबाद होननानै बुङोब्ला आरोना माखासेखौ जों न'आव अर्गेनिक हिसाबै गायनानै जायो माखासेखौ मेडिसिन बाहेरनि बुस्थु बाहायनानै गायनानै बेखौ जों बेफार फालांगियाव बाहायो आरो। आरो बेनि अनगायैबो मैगं थाइगंखौबो माखासे बोथोर लायै बोथोर लानानै गायनानै माखासेखौ बेफार फाला गियाव फानो माखासे न'आवनो जायो जेरैबादि दा मेस सें बोथोराव लाइ लाफा, बेफोरखौ गायना गायनाय नुनो मोननाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां नगौ।
गाहाय आबाद होननानै बुंब्लाथ' माइयानो।
औ।
नोंथां आरो बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावगोन नामा?
ओ नोंथां आं बुंनो थाङो बेफोरबायदिनो जोंनिथिंजायबो बेफोरबायदिनो जेरै ओ दैज्लांनि मेसेंनि आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। दैज्लांनि होनब्लाथ' जोङो माने माइआ गाहाय होननानै बुंनो हायो। ओ बेफोरनि अनगायैबो जोङो माखासे मैगं थाइगंफोरखौबो दैज्लाङाव मावनाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो बर'फ्राथ' गोदो गो दायनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो माने गावनि जिउखौ खुंनो थाखायथ' बिसोरो आबादखौनो मावखादोंमोन नालाय। आबादानो गाहायखा बिसोरनि थाखाय। बेफोरबायदि माइ आबादनि अनगायैबो बिसोरो बाय दि माने मैगं-मैला बेफोरबायदिनो गानायखौ ननो मोनाय जायो आरो। नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंसिनिथिंजायहाय माने आबाद मावनाय माने माबायदि बिथिंफोरा जेरै मा मा आबाद मावो नोंसिनिथिंजाय?
औ औ बुंनो हागोन बुंनायाथ'। जेरैबायदि आथिखाल। खालाव मोननै रोखोमनि आबाद नुदों मायनि आबादखौ मेसेङाबो मावसै आथिखालाव। जेरै मानेखे फोथारावनो मा इनिखि डिपकल बिदि मिसिनआरि बाहायनानै बिगियान मुगाजों माइ आबाद मावो आरो मेसेङावबो बेफोराव गोबां मानेके मेडिसिन आ रि बाहायनानै बेखौ मानेके गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बेनि अनगायै दैज्लां टाइमाव थ' अखानि दै बिदि अरगेनिक हासार मोसौ हासार बिदि बाहायनानै गायनाय जायो आरो। आरो न'आवबो मैगंफोरखौ आथिखालाव बोथोरखो खो सोलायनानैबाबो आबादखौ मावनाय नुयो आरो। मेसेंनि आबादखौबो दैज्लाङावबो मावनाय नुयो आरो दैज्लांनि आबादखौबो मेसे ङाव मावो मानेगे जुगखौ नायोबाथ' गोदोनिफाय दानिफाय इसे फाराग नुदों आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। नोंथाङा आरो बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर
ओ नों होननाय बायदिनो नंगौ नोंथां ओ जोंनि जोंबो बेफोरबायदिनो आथिखालाव थ' माने ओ जेरै माइ आबाद मावनाया जेरै माने दैज्लाङआवबो मेसेंङावबो मावनाया जोंनिथिंबो मावनाय नुनो मोननाय जादों आथिखालाव माने समनि आंखालावबो बेफोरबायदि माने मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना। बेफोरबायदिनो जोंथिंजाय माने बांसिन आरो दैज्लां आबादनि माने दैज्लाङाव जेरै माइ आबादनि अन बांसिन माने गोरान आबाद मावनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो। जेरै ओम गोरान माबा गोरान आबाद महरै जेरै गोरान आबाद मावनायाव महरै जेरै कबि, बानलु, बु जिंखा बहल पथल फान्थाव। बेफोरबायदि आबादखौ माने ओ बांसिन मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफोर माने बेफोरबाय दि आबाद मावनानैनो माने गावनि जिउ खौ माने खुंलांनायखौ बेबायदिनो बेफोरबायदि आबाद मावनानैनो माने जौ गोजौ फारसे जौगालांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। नोंथांमोनथिं माने ओ दैज्लां जेरै- दैज्लांनि आबादखौ बांसिन मावोना ना मेसेंनि आबादखौ बांसिन मावो?
जोंनियावथ' दैज्लांनिखौ बांसिन मावो जोंनियाव दैज्लांखोनो बिनि अनगायै माने बे मेसेंनि आबादखौ इसे इसे मावो आरो जेरै- बिजनेस खालामनो थाखाय न'खराव खरस जानो था खाय आरो बिनि अनगायैबो जोंनियाव आबादाथ' आबाद थाखाबाय बिनि अनगायै साहा साहा बिलाइ गायनाया बेथ' जोंनि आसामावनो गोबां गोसा सारना दं जोंनि ओरैजाय सनितपुर डिस्ट्रिक साइडथिं बांसिन दं आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ ओं
बेखौनो मानेगेज ओ मानेगे आबादा बेयो बुहुद मोजां रोखोमै जायो नालाय। बिनि थाखाय बे आबादखौ बांसिन मावनाय नुयो आरो बिनि अनगायैबो मा खासे माइ गायग्रा हाफोराव जोङो गय गायनाय बे फोरबायदि गायनायखौबो नुनो मोनबाय जाबाय आरो आथिखालाव जेरै- नोंथाङा बुंनाया सैथोआनो। समनि आंखाल जायो होननाया समाथ' आथिखालाव बुहुत आंखालानो जेरै- जों गोदो गोदाय सोलोंथाइ बिथिङावबो जों बांद्राय फरायामोन गथ' गथायफोरा आबादजों इसे सोमोन्दो थायोमोन आथिखालाव नाथाय सोलों थाइनि बिथिंनि थाखायबो आरो माखासे समनि आंखालफोरनि थाखायबो बेफोरनि थाखाय बेफोर जादों होन ना आं सानो आरो
ओ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरै- साहा आबाद न'नाय बेफोरखौ माने बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ जोंनिथिंजायबो नुनो मोननाय जायो साहा बा आबाद मावनायखौ मा ओ बे ओ माने साहा आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो माथिखा माने आथिखालाव गोबां दावगालांनायखौ नुनो मोननाय जादों मानोना ओ बिनि गेजेरजों माने गोबां रां खामायनो हानायखौ मोननो हानाय जादों आरो मानोना ओ बिदिनो जेरै- बेखौथ' ओ साहा आबाद मावनायाव ओ माने गोबां आनो माने मुलाम्फा दं होननानै बुंनांगोन आरो। बेफोरबायदिनो साहा आबाद मावनायावथ' माने गायनानै दोननानै बेफोरबायदिनो मुलि आरिल'सो होनांगौ ना लाय खानांगौ बेफोर बायदिनो बांद्राय गोबां खस्थ'बो गैया बेफोरबायदिनि थाखायनो साहा आबाद मावनायखौबो आथि खौल' गोबां नुनो मोननाय जादों आरो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? ओ गोदोनि आबाद मावनाय आरो आथिखालनि आबाद मावनायाव माबायदि माने सोलायनाय फैदों बेखौ
अ बुंनो हागोन गोदोनि आबाद मावनायाथ' जों बर'फोरा गुबैयै मोसौखौनो मोसौजोंनो मावोमोन। मोसौखौनो मानेखे नांगोल बिदि दाननानै मिथिंगानिफ्राय जि बेसाद नांगौ बैफोरखौ बाहायनानैनो मोसौजोंनो हालेवनानै गायोमोन आरोना आरो न'खरावनो बयहाबो मोसौ बोरमा थायो बेफोरनि अर्गेनिक हासार बाहायनानै गायोमोन नाथाय आथिखालाव जेरै टेक्टर बेफो फोरजोंसो गायनाय नुसै आरोना टेक्टरजों हालेवनाय आरो बैफोराव आथिखालाव अर्गेनिक हासार बाहायालासिनो मेडिसिन बायदिफोरखौ बांसिन बाहायसै आरो। आरो आथिखालनि आबादफोरा बेफो फोर मेदिसिन होनायनि थाखायनो मोजांबो जायो जानाया खिन्थु जोंनि देहानि थाखाय बुहुद ख'हा खालामो होनना आं सानो आरोना
औ नंगौ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों।
अर्गेनिक हासारजों जानानै जोङो माने गावनि देहाखौ राफोद जायो बेमार आजार गैया जायो खिन्थु आथिखालाव मानेे बैफोर मेडिसिन होना जानायनि थाखायनो माने आथिखालनि मानसिफोरखौ एसे लो लोरबां बायदि नाङो आरो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा सैथो खोथाखौनो बुंदों आथिखालाव ओ बेफोरबायदि दिनो माने जोंनिथिंजायबो माने बेफोरबायदिनो आबाद मावनायाव माने सोलायनायखौ नुनो मोन्दों आंबो। जेरै- गोदान मुगानि गोहोमाव गोदोथ' गाहाय माने मोसौखौनो माने आबाद माव नायाव जेरै- जोंहा हालोवनो थाखाय बाहायोमोन ना मोसौखौनो बिफोरबायदिनो माइनाव होननाबो साननाय जायोमोन न' खरनि जेरै-
बे खोथाया नंगौ ओ बिदिनो नाथाय आथिखालाव मोसौजों हालौवालासिनो जोङो ट्रेक्टर बायदि गोदान मुगानि बेफोरबायदि दिर हुनजानाय माबाजों हालौनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जादों गोबाङैनो। बेफोर बायदि। दिनो माने आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो।
आरो बेफोरनि अनगायैबो बर'फ्रा आबाद मावनायनि अनगायैबो माखासे मैगं थाइगंफो फोरखो आबाद मावालासिनो जेरै- मिथिंगानिफाय मोननाय मैगं मिदिसिन हारिनि मेगं एफो फोरखौ जानानैनो देहाफोरखौ थाजिम लाखियोमोन आरोना बर'फोरा। जेरैबायदि खिफि बेन्दों आरो रो बिदिनो दिंखिया दौस्रेम। लाफा सायख' खेरादाफिनि। आरो बेफोरनिफाय गुबुन-गुबुन जेरै- खारौ खान्दाय बिबार बिजौ बेफोरबो जाजाजोबोमोन ना गो दोनि दिन गोदो आरो आथिखालावबो जायो बेफोरखौ नाथाय माखासे सुबुं फोरनि सोलायनायनि थाखाय बैफोर बुस्थुफोरखौ मोना जालांदों आरो आ
नोंगौ नोंथां नंगौ नोंथाङा उम सैथोखौनो बुंदों। थारैनो ओ आथिखालाव बेफोरबायदि माने बैफोर गोदो जे रै मुलि हिसाबै बाहाय माने जाबोदोंमोन मैगंफोरखौ। बेफोरबायदि जानायखौ नंमारगौ थारै आथिखालाव माने बुहुत माने खम जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। मानोना गो दान मुगानि गोहोमाव आ देरै आ थिखालाव जेरै- संनाय जानायावबो गोबां माने फारागा फैनायखौ नुदों आरो बेफोरबायदिनो आबाद मावनानै जेरै- आथिखालावथ' होननो थाङोबा मावनायाबो एसे माने। जोंनि बर' खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों जेरै- गुबुननि माने। बांद्राय गोबां हासार होनानै जेरै हासार होनानै माने आबाद मावनायफोरखौसो माने बायनानै जानायखौ बांद्राय नुनो मोननायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। गाव जेरै- गोदोथ' जे बर'फोरा माने गोबां हासार होआलासिनो जेरै- आबाद मावनानै जायोमोन। माने जेरै- गोदान मुगानि हासारफोरखौथ' बाहायामोन ना।
औ ओ।
जेरै- जोङो मोसौ बोरमाखौनो फिनानै बिनि खौनो जेरै- हासार हिसाबै जेरै- बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ एसे खम माने बाहायनायखौ आबाद मावना याव नुनो मोननाय जादों आरो।
दे बिदिब्ला नानि नों थांदो औ बेखिनियावनो जोंनि रायज्लायनायखौ दोनथ'नोसै।
जागोन दे नोंथां दे।